हेलौ
खोनादोंना नोंथांया
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
औ आ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथांङा फ्रि दंङो ना आयदायानो जाहैबाय इन्टारनेटनि मुलाम्फा आरो खहा
औ
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नों नोंथां फोरमायदो नोंथां एसे
जोंहा दानि बे गोदान मुगायाव इन्सारनेटआ जोबोद गोनां जाबाय। जों फारसेनिफ्राय नायोबा जोंहा इन्टारनेटनि अनगा जोंना खामानिया एसे गोब्राब ज ला फैबाय बांसिनानो दाना इन्टारनेटजों। खामानि मावावनो मस बायदिसिना जबफोर एप्लाइ खालाम माव दानिया जोङो। मायजा मायालाय जोङो दानया अस जमा हैला जोङो दानिया आं अनलाइनखौ मावजोबो बायदि स्कुल एडमिसनफोरावबो दाना अनलाइनावसो बानायजो गोदोहाय थांनानै जोङो एडमिसन खालामोमोन जानाया बिदिनो अनलाइनावसो खालामग्रो नांगौ। जोंना माने अनलाइन फैनांदों होनना गोबां खामानिया मानानो एसे गोरलै जादों आरो माने बिजिबो जादों बि गोबां बिनो लाइन थानांगौ गां जायोमोन बिदिनो लाइनाव जोङो। बायदि गोबां बिदि मोजां मोजां खामानिखौ जोङो मावनो गोरों बिदिनो मावदों मावनो जलाब दा टाइम पास खालामदों इन्टारनेटखौ बाहायदों। जायफोरा इन्टारनेटखौ बाहायनो रोंदों बिसोरो गोबां रांबो खामायनो हादों बिदिनो। इन्खारारनेटजों माने गोबां रांबो खामायनो हाग आरो जायफ्रा रोङाखै बिसोरो गोजआव दं बिदिनो जबा गयफटआवबो गो्लैनो होनदोंमोन माने इन्टारनेट आ साना थाङोबा मोजांबो गाज्रिबो दं आरो मोजांथिंबो थांगोन गाज्रिथिंबो थांगोन। जेरै जोंनिया गाज्रि गाज्रि फारसें थाङो जेरै जोंनिया जोङो समनि बारा जोङो मबाइलखौ नायद्रायो। दुइ घन्टा थिन घन्टा सम नायनांगौखौ जों मबाइलखौ बां जोंरायबाव नायसिगोन नाया जोंना माने टाइम फ्रा गोबां लस खुस जायो आरो जोंना हुदा जालांनो आरो जोङो
नायनानै जोङो मोजां मोनबाथाय जोङो गारनो बायो बिदिनो जोङो नायलांबाय थानो लुुबैयो। सानफाथोल' जोङो बिदि नायदावबाथाय सानफ्रामबो नायग्रा जालाङो बि आरो ज उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दानिया बांसिन मबाइलजोंसो थानो नागिरो मबाइलखौ बिमा बिफाव फा गथायना होसिगोन बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायै नायै नायनानै मबाइलनिल' थाग्रा जालांसिगोन गथ'फ्रा माने। बिदिनो माथो आखोर रोंहोनानै एसे गोबाव नांगौ जायो। बिदिनो मबाइलजों थायो नालाय गोदोनि गथ'फ्रा माने ओन्दै ओन्दै गथ'फ्रा एसे रायज्लायनायफ्राव थाब बेङोमोन खुगाफ्रा दानिया माने रायलायनो थाब हानो नागिरा एसे मबाइलफोरजों थाबाय थायो नालाय एसोर रायलायदावनायबो जाया गथ'फोर जेवजेव जावजाव गोदोफोर माने बांसिन गथ'फोर ओन्दै ओन्दैफ्रा माने थाब रायलायनो रोङोमोन दानिया बिसोर गोबावजोंसो रायलायोमोन आरो खायसे बिदिनो खैफोद बा खुलिदों इनथारनेटजों जेरै इन्टारनेटजों गोबां रां खावजादों जेरै बायदिसिना थगायनानै सोरबाफोर फन हरनानै बिदिनो सिनाय मोनिमानसिफ्रा बिदिनो फैसानि बेंक एकाउन्टनिफ्राय गोबां बिदिनो रां फैसा थाखा खावनानै लांदों। बिदिनो गोबां खैफोद जादों अटिपि बायदिसिना हरनानै बिसोरो माने बिफोरजोंसो ख बिफोरजोंसो जायो नालाय बि सिखावफ्रा बिनो अनलाइनाव माने गोबां बिदिनो
थगायसुला फ्रद आरो बायदिसिना फापि मानसिफ्रा अनलाइन जुगाव माबायदि थानो मोनो आरो अनलाइनाव नो हायो बिदिनो सिनाया नालाय थांनानै नायनोबो हाया नुहैयाबो नों अबाव दं। जायगाखौबो सिनाया लकेलबो मोनथिया बेनि थाखाय इन्टारनेटआ माने एसे खैफोद गोनां आरो बिसोरो रडफोरनि थाखाय माने बिसोरो सानफा एफा सानफा एफा बिदिनो गोबां मानसिफोरखौ लुथिनानै जागासिनो। फ्रडफोरनि थाखाय बिसोरनो मोजां जादों दा जोंनि थाखाय गाज्रि जादों। दा गावफोरनि थाखायसो मोजां आरो अनलाइना खायसे बेयाव दा जों गोरोंफोरा माने बेफोर खौ सोरबा हमनो हानायफ्रा बिदिनो सोरबा फासियाखै बिदिनो थगाय जायाखै मायाखै। दा जोङो इन्टारनेटखौ जोङो गोबां मोजां खामानियाव बाहायनांगौ। जेरै जोङो फरायनाय लिरनायफ्राव जोङो बाहायनो हायो। बिदिनो बायदिसिनाफोर जोङो लकेसनफोर नायनो हा बाहायनो हायो। एन्सार कुइसन बायदिसिनाफोर जोङो मोनाखैबा जोङो नागिरनानै मोननो हायो।
थांनो हाबाय।
जों अबाफोर जायगाफ्राव थांनानै जोङो लामाफोर आन्दायबायोबा जोङो गुगोल मेप्स बायदिखौ जोङो बाहायनानै जोङो गावनि लकेसनखौ नागिरनानै जोङो नुनो हायो मबेलाव बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो ससियेल मिडिया बे जोङो बायदिसिना निउस नायनो हायो। निउस नायनानै जोङो मा जागासिनो दं फुरा दुनियाखौनो जोङो मिथिनो हायो। ओ ससियेल मिडियाफोरखौबो जोङो इन्टारनेटनि मददै नायनो हायो।
ए
जोङो माने इन्टारनेटखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो रोंबासो जोङो मोजाङाव गाज्रि खामानियाव बाहायो टाइम पासाव बाहायोबा थांबाय थागोन जोंहा बिनो लस जागोन। समा लस जागोन आरो हुदा जालाङो दा होमबा आंनि सावरायनाया बेसेबनोसै नोंथाङाबो दसे इन्टारनेटनि सोमोन्दै दसे फोरमायदो।
नोंथाङा जाखिनि फोरमायलांदों बेफोरो नंगौ। जेनेबा इन्टारनेट इन्टारनेटआ आथिखालाव बिराद गोनांसै अ नोंथाङा फोरमायदों जेनेबा माबाफोर ओ एप्लाइ खालामनो ओ एडमिसन लानो ओ माने बेफोर गासि बो गासिबो दाना इन्टारनेटनि जोहैजासै बेनिखायनो माने इन्टारनेटआ गोनां। ओ जेनेबा इन्टारनेटआ मोजां मोनसेया मोजां आरो मोनसे गाज्रि मोननै गोहोम खोख्लैनो हायो। ओ जेरै ओ मोजां होननानै बुङोब्ला ओ जेरै बेफोरो खम समनि गेजेरावनो जेनेबा खम समनि गेजेरावनो माने ओ उम सासे गोजानाव थानाय सुबुंजों माने जानबुंनि गेजेरजों माने कानेक्ट खालामनो हायो आरो जेनेबा जोंथ' गोदोनि दिनाव मा होनो गोजान गोजाम गोजाम थाबायहैनानै थाबायनानै माने लाइजाम लाइजामनि गेजेरजोंसो गोजानाव थानाय मानसिजों खबर मोनलायोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ दानि दिनाव जानबुंनि गेजेरजों ओ खम समनि गेजेरावनो बिदिनो कानेक्सन खालामनो हायो मायो। ओमफ्राय जेरै फरायसाफोरनि बेलायाव जेनेबा इन्टारनेट फरा बिजाबफोराव मनि जेनेबा माखासे सोंनाय फिन्नायफोर खौ इन्टारनेटनि जोहै सार्च खालामनानै माने माखासे फरायनो हायो जेनेबा बेनि अनगायैबो आउट नलेजफोर लानो हायो। ओ बेफोर आरो जेनेबा ओमफ्राय गाज्रि गोहोम खोख्लैनायनि बेलायाव ओ जाय मानसिया मोजाङाव बाहायदों बे मोजाङानो जालांखाबाय ओमफाय जाय गाज्रियाव बाहायदों बे गाज्रि इन्टारनेटखौ जाय गाज्रियाव बाहायदों बे गाज्रि जासिगोन आरो जेनेबा गाज्रिनि बेलायाव बांसिन दानि गथ'फोरा गथ'फोर आरो गेदेरफोर मा होनो ससियेल मेडिया ससियेल मिडियाायाव बांसिन गोदोननानै थानायखौ नुनो मोनदों ओ जेनेबा उम फरायसाफोरा जेनेबा ओ फेसबुक नै इन्सटाग्राम वाटसाप बेफोराव माने मोजां बाहायनो रोङा दानि मानसिफोरा माने गाज्रि बिथिङावल' बांसिन ओ बाहायनाय नुनो मोनसै आरो ओ बेफोरनि अनगायैबो माखासे गेदेर गेदेर मानसिफोराबो बेफोराव मुखुब जानायखौ नुनो मोनो जेनेबा गेमफोर गेलेयो गथ'फोरा ओ बेफोराव समफोरा थांगारो माने मोजाङै मा होनो ओ फरायनायफोराव गोसो होआ फरायनायनि अनगायैबो जेनि बाहेरा ओ गेलेनाय दामनाय देनाय बेफोरबायदियाव बाहागो लानो गोसो जाया आवरायनायफोराव बाहागो लानो गोसो जाया बेफोरबायदि ओ जायो आरो इन्टारनेट होनोब्ला थह इन्टारनेटा आथिखालाव ओ बुहुमनाङैनो साग्लोबनानै दंसै होननानै मिथिजायो ना नोंथां
औ
इन्टारनेट नि जोहै ओ इन्टारनेटनि जोहै गोबां खामानिफोर मावनो हायो ओ जेनेबा मा होनो इन्टारनेटनि ज केलकुलेट एकुरेटलि केलकुलेट जोङो खम समनि गेजेरावनो मोननो हायो ना नोंथां उम बेफोरनि अनगायैबो गोबां मुलाम्फा जेनेबा ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ओ मुलाम्फाबो जायो लसबो जायो बेनोसै आरो
औ ना होमबा नोंथां इन्टारनेटआ माने जोङो जोंखौ बांसिन माने खहाबो खालामदों बांसिनानो माने मोजां खामानियाव बाहायनो रोङांसै आरो आं साननायाव
जाय जाय मोजाङाव बाहायदों बे मोजां जाबाय ओमफ्राय जेनेबा जाय गाज्रियाव बाहायदों बे गाज्रियैनो थांबाय आरोखि जेनेबा
औ द
फोर इन्टारनेटनि जोहैैनो गोबां मानसिफोरानो माने समखौ मोजां बाहायो बाहायनो रोङियाव गोदाव सोरावबो जानाय मेरला नुनो मोन्दों ने नोंथां
औ औ बिदिनो
बिदिनो फरायनाय समाव बिसोरो फरायला बिदिनो मबाइल नायदावब थारमाने मबाइलखौल नायबाय थानो लुुबैयो फरायनायखौ नोङो गोसोआव होनो हाया
ओ दानि मुगायाव माने उन्दैनिफ्रायनो इन्टारनेट ओ इन्टारनेटखौ गथ'फोरनो बाहाय होसै जेनेबा बिमा बिफायाबो बाहाय होसै होननानै बुंजायो ओ जेनेबा गोदोयोथ' मबेल दि मबाइल फन गैयैयाव मा होनो जेबो माबायो इन्टारनेटनि माबा गैयियाव ओ बिदिनो जेबो माबा गैयामोन ओ दायोसो मा होनो जेनेबा सासे गथ'खौ ओंखाम जाहोनोबाबो बुरखायनोबाबो जेनेबा मबाइल इन्टारनेटनि जोहै माबा फोर देखायबाय बुरखायला बिदिनो मबाइलजों गथ'आ बांसिन गोसोबो गथ'नि गोसोखौ बांसिन बोनो हानाय जाबाय बेफोरबायदि जालाङो आरो
औ।
उम। नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो गोसो दंबावो नामा इन्टारनेटनि सोमोन्दै
बे दा ए इन्टारेन्फ्रा मे बांसिन गथ'फोरखौ माने गोथौ उन्दैफोरखौ माने गाज्रि खालामो गोसो थोब होनानै माने बिसोरो दा माथो आुखौ थाब रोङा जादों माने बांसिन बिदिनो दा जोंनि बरथ'फ्रा बांसिन रायलायनो रोङै जों मा मे बेफोरनो ज जादों जोंनि गामि थ माने गोबां दथियो बिदिनो न'निफ्राय ओंखारला गथ'फोरखौ बाहेरायाव बिदिनो मबाइल नायफैबाय थासिगोन देफथ' थाब रोङा नालाय माथ'फोरखौ बिदिनो गोबां बिदिनो खस थोमदे आरो
नोंथां होनबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों इन्टारनेटनि सोमोन्दै रायजलायनानै गोजोननाय मोनबाय। सानो जेनेबा उननि समफोराव रायज्लायनो मोनबावगोन एसेनोसै नोंथां।
आ